हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ औ खोनादों दे थारमाने बै आङो मोनसे बे कनभारसेसन नोंथांसो खालामनो नागिर गिर्जा आरोना दाथ' आबाद बोथोर नालाय आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नायागिरबाय आं नोंथांजो थारमाने औ दाथ' जेन'बा ओ बै आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंसोर सोरनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो बा मा मा आदबजों आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथाङा औ
जेरै जोङो ओ गुबै आबादखौथ' जोङो माइ आबाद खौनो मावनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो जेरै दैज्लां बोथोर समाव जेरै दैज्लांनि लाव बिनि उनाव आरो लेस्रा जिंखा आरो भिन्दि बेफोरखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोर समाव जेरै जोङो मेसें बोथोरावबो जेरै जोङो ओ बेसरनि आबाद मागानि आबाद टिसिनि आबाद आरो बिदिनो जेरै मेसेंनि मेगं मैला बेफोरखौ जोङो गाय-गायनाय आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइ बेनिबो आबाद मावनाय जायो आरो आरो जोङो जेरै ओ आबाद मावनो थाखाय जेरै जोङो गुबै आबादखौ जोङो माइ आबाद बेखौनो जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोर समाव मानो होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोर समाव जोङो ओ जेरै अखा बिदि हायो नालाय नोंथां दैज्लां बोथोराव जेरै दैनि जा आंखाल जाया आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो गुबै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो गिबियाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय खारायग्रोनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला ब्ला बिनि सिंनि हाया ओंखारनानै एसे रुइना थायो आरो जोङो बेयाव आलिफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला अखानि दैया हाबनानै था थों होननानै आरो नोंथां बेनि उनाव औ औ बिनि उनाव जेरै जोङो माइज्लि बेखौ जोङो नार्सारिनिफ्राय लाबोनायखौनो गोबांखौ नुनो मोनो मानो ब्ला दानिया अ माइनि मुंफोराबो गुबुन गुबुन ओंखारबायना जेरै बिबि एग्र'नो बिदिनो बंग' बन्धु गुबुन गुबुन नामनि माइ ओंखारबाय नालाय नोंथां माइज्लि बेखौ जोङो नार मोजांसिन जायो बिदां जोयो जेरै गसा साबारि होननानै जोङो लाबोनाय जायो आरो नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां बिनि उनाव जोङो बे खौ जेरै फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां जाहा थे बियो गाजा अरथों होननानै जेरै फुख्रिफोराव बिनि उनाव जों बेखौ ओ बोरियावबो ओ साननैनि उनाव बोरिया बोखांनानै जोङो जेरै बेखौ लामस्रोना दोननानै जेरै थालिर बिलाइ थास' बिलाइ गिदिरजों जोङो खोबनानै दोनो आरो मोजाङै गाजा अरथों होनना नोंथां दैया सर'रथों होनना औ बेनि उनाव जोंनो फोथा नांगोन ना नोंथां बे खोथियाखौ फोनो थाखाय
खोथिया फोनो थाखाय फोथारखौ रेडि खालामनाय जायो नङा होमबा थियारि खालामना लाग्रोनाय जायो फार्स्टआव
बेयावनो जोङो जेरै खारायग्रोना लानाय नि उनाव जों बेखौ सामार होनाय जायो आरो नोंथां गोदोथ' जोङो मोसौ हाल एव मोन नालाय बेयाव जेरै जोङो नांगोल जुंगाल मै बेखौ बाहायनाय जायोमोन दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो जेरै आलि होनोबाबो ट्रेक्टर माइ हानोबाबो मेसिनजोंनो माइ गायनोब्लाबो दानिया मेसिनानो ओंखारबाय आरो नोंथां बिनि जोङो बा दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंसो एवो नालाय बेयावनो गासिबो थाखायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो ट्रेक्टर जों एवब्लाथाय जेरै खम समनि गेजेरावनो जेरै थामजि बिघा नै जि बिघा एवनो हायो नालाय नों थां जेरै जोङो मोसौजों एवब्ला गोबां सम लायोमोन आरो नोंथां जेरै थामजि बिघा ब्रैजि बिघा बेखौ एवनो थाखाय गोबां सम लायोमोन आरो बेखायनो जोङो टेक्टर जों एवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव बै माइलि माइखौ जोङो ओ खादायाव लानानै जेरै जोङो आखाइजों एसे एसे सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां बे माइथ्लि माइखौ औ बेनि उनाव आरो जोङो बेखौ ओ जेरै जोङो फोखांनानै बेयावबो जेरै जोङो गोजौ जाथों एबा बियो एसे जौथों होननानै गुबुन गुबुन खोथियाफोराथ' जौआ नालाय नोंथां बेनिख औ एसे जौथों होननानै रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिनि उनाव आरो खोथिया जेब्ला जि साननि उनाव एसे जौ स्लुंस्लं जागोन बिनि उनाव थामजि साननि उनाव बियो ओ गाहैजानाय गायजानाय हैगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेखौ
बिनि उनाव जेरै जोङो खोथिया फोनायाव जेरै हाल एवदोंमोन बिदिनो जोङो एवनानै माइ गायनो थियारि खालामनाय जायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो औ गोथौ हाब्लाथाय जोङो आ बेखौ जोङो जावायनाय जायो आरो नोंथां जावायनाबो लायो आरो जोङो जेरै बियो गोथौहान औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां। बिनि उनाव जोङो ओ सावयैना दोननाय जायो गोथौ हा दै लामाफोराव गायनो थाखाय आरो नोंथां। बिनि उनाव आरो जोङो जेरै ओ जोंनाथ' माबा ओ गसा जेरै गसा लाग्रो खालि जेरै जोङो थास' बिफां गोसोम बिनि उनाव मैथा बिनि उनाव जोङो बेयाव थुलुंसि बिफां बेखौ गायनानै जेरै साथि खाला लगायनानै जोङो गसा लाग्रोयो आरो नों थां गसा लानाय होनो आरो बेखौ। बिनि उनाव आरो औ बिनि उनाव जोङो आरो बेखौ जेरै ओ आखाइजों जोंनि आइजोफोरा गसासे गसासे गायनाय जायो आरो नोंथां गोदोथ' जोङो सावरि बादालि बेफोरखौ जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जोंना जेरै हाजिरा स्टेम टिका बिदिसो गायो आ रो औ।
जाबाय औ गोदोनि बायदि थार माने मानसिफोरा दानिया फ्रि जिहेथु थाला। गोबां न' बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' जाजोब्बाय आरो मानसिखौ मोनला।
औ औ नंगौ नोंथां। बेनि उनाव जेरै जोङो गायखांनानै जेरै माइ आबादा एसे मोजां जानायनि जेरै एम्फौ जायैनि ओ मुलि बिनि उनाव आरो खसा बारिनायनि मुलि बेखौ होनाय जायो आरो रासायनारि हासार गोबां बाहायनाय जायो जोङो जेरै ओ माइ आबादाव बिनिखायनो जोंनि देहायावबो बेमार आजार गोबांखौनो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नों
दा नोंथां ओ जेयानो जा नोंथांमोननि ओनसोलखि जि आबाद मावोना बेनि स सोमोन्दै आं एसे मिथिनो हाबाय दा जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद जायो नङा होमबा मावनाय जायो बेखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायनोसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बियो ओरैनोथ' आबाद होननानै बुङोबा आबादा जोंनि हादोरनिनो ओ रायजोनिनो मोनसे बियो जिउ खां राहा होननानै जों बुंनो हायो आबादा औ दा बियो जिहेथु आबादखौ मावनाय जायो नालाय आबादखौनो मोनसे जिउ खांग्रा होननानै लानाय जा जायो आरो गामिआ रि ओनसोलनि बे मोनसे गुबैथार जिउखां राहा आरो नङा हबा आरो बेनि अनगायै जोंनि आसामनि आरो भारतनि ओ बेयो मोनसे ओ रांखान्थिनि मोनसे बिजों आरो जेन'बा आ आबाद मावनाया दा बे हिसाबै जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो ट्रेडिसनेलि थारमाने बेखौ दोरोङारि बिथिंजों आबाद मावबोनायखौ जों नुनोमोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालाव मा जादों दा आथिखालाव गोनोखोआरि आदबजों बे आबादखौबो जों मावनाय नुनो मोन सै आरो दानिया नङा होमबा स्पेसिलि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' आबादा गोबां रोखोमनि दङ जेन'बा आबादा जोङो मा मा होननानै बुंनो हायो जोङो गायनाय आबाद दङ बेनि अनगायै गुवार आबाद फिसा आबाद। लोगोसे बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबाद दङ आरो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव गु स्पेसियेलि जोंनि ओनसोलाव ओ फसल होननानै बुङोब्ला बे दैज्लां बोथोराव मावनाय फसल रबि फसल आरो खारिब फसल बेफोरबायदि मोननै रोखोमनि फसलखौ जों मावनाय नुनो मोनो आरो ना दा बे दैज्लां बोथोरनि आबाद एबा फसल होननानै बुङोब्ला जोङो गुबै थारै माइखोनो मावनाय जायो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेरैबायदि हालदैनि आबाद जिंखानि आबाद पथलनि आबाद बा बानलुनि आबाद बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो आरो स्पिसियेलि बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा नोङो ओ लाइ लाफानि आबाद आलुनि आबाद बेबायदिनो सिबिंनि आबाद औ सिबिनाथ नंला दैज्लाङाव मावनाय जायो सिबिनखो बेनो जेनेबा बा नोङो ओ दैज्लां मावनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दंसै दानिया
औ
आजिखालि खायसे आबादफोरफोरखो आरो मोननैबो बोथोराव मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दानिया जिहेतु साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनाय जायो बेनिखायनो खायसे दैज्लङाव मावनाय आबादखोबो जोङो मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमब्ला दा गुबै थारै जोंनियाव जिहेथु माइखोनो मावनाय जायो दा बे माइआ आबादखौ दानि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो थारमाने गिबियाव जोङो माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो आरो जोलैनि गोनांथि जायो दा बे जोलैखौ जोङो मा खालामो खायसे मानसिफोराथ गावनि जि आबाद मावनाय सिगांनि बोसोराव जाय आबाद मावनाय बिनि जोलैखौनो लाखिनानै बेखौनो खोथिया फोनानै थारमाने बिनिफ्रायनो माइनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे मानसिफोरा थारमाने मा मा खालामो ब नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै गोदान गोदान रोखोम आजिखालिथ गोदान रोखोमनि गोबां फसलफोर माबा माइनि जोलै ओंखारबाय दा बे माइनि जोलैफोर खो लाबोनानै थारमाने दैयाव सोमना दोननानै आरो बेखो गाजा बेरहोनानै आरो नङा होमबा गाजा बेरहोनानै आरो बे औ जि खोथिया फोनायनि थाखाय जाय जायगायाव खोथियाखौ फोनाय जागोन बे जायगाखौ थारमाने खोथिया फोथावना रेडि खालामनानै बेखौ थियारि खालामनानै थारमाने बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बेखौ साननैसो बा खोथियाखौ रासान्दै बेखौ लाखिनाय जायो आरो बे लाखिनायनि उनाव जेनेबा जोङो बेखौ माइ दुब्लिखौबो जोङो रेडि खालामनाय जायो बिनि उनाव माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना दुब्लियाव माइ गायनानै बेखौ माने आरो बे माइआ जेनेबा जोंनिया खायसे माइआ मा दान मोन मोनथाम दान मोनब्रै बिनि गेजेराव बियो हारभेस्ट खालामजायो आरो नङा होमबा माइआ थारमाने हा जायो हारभेस्ट खालामजायो आरो न आरो बिनि अनगायैबो जोंओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जेरै गुबन गुबन आबाद जिं खायानो जा बा गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनि आबाद फोरा मा खालामो आजिखालिथ नोङो साइनटिफिक मेथदजों मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो बेखो मा खालामो दानिया गोबां बानलु गायग्रा बा नोङो माइ जिंखा बायदिसिना आबाद मावग्राफोरा मा खालामो गिबियाव हाखौ थियारि खालामनानै बे हानि सायाव हाखो थिब आलि बानायनानै जेनेबा बेयाव मालसिं होनानै बे बायदिसिना जों जिंखायानो जा बा केरेलानि आबाद जिंखानि आबाद आरो लेस्रानि आबाद गुबुन गुबुन आबाद फोरखो बेवहाय दारमाने जावायनानै बेखौ मोजां रोखोमै दारमाने गायनायखौ नुनो मोनो दा आरो दानिया गोदोथ' नोङो ओ दोरोङारि बिथिंजों आबाद मावनाय जायोमोना नां गोलजोंनो बा मोसौजोंनो हालेवनानै बे आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो नङा होमबा
नंगौ नोंथां औ
बेयो ओ गासैबो आबाद मावनायनि बिथिङाव माने साइन्टिफिक जि आदब गोनोखोआरि आदब बेखौ जोङो गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोन्दों दाबो खिन्थु जोंनि ओनसोल फोराव नंगौ बायदिसिना ओनसोलफोराव दा ट्रेकटरा फैबाय बा नोङो माइ हा ग्रा मेचसिन फैबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आलि खोग्रा ओ दाजेमफोरा फैबाय दा बे फैदोंब्लाबो खिन्थु खायसे एसे निखावरि आबादारिफोरा मा खालामो दाबो गोनोखो माबा गोनोखोआरि आदबखौ लाजोबनो हाया खै आरो नङा होमबा दाबो थारमाने दोरोङारि बिथिंजोंनो बा मोसौजोंनो हालेवनानै मिस जोंनो हालएवनानै दाबो औ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामियारि ओनसोलफ्राव दा बेनि अनगायैबो जोङो दानि आं औ इसे आवगायाव बुंबोदोंमोन जे आबादा गोबां रोखोमनि दङ जेरैबायदि गेदेर आबाद फिसा आबाद गायनाय आबाद बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि आबाद दङ ना दा गेदेर आबाद होननानै बुङोबा सरासनस्रा जोंनि हादोरावथ' बे गेदेर आबादखौ मावनाय जाया जेरैबायदि आमेरिका बा जौगानाय हादोरफोराव टारमाने गोनो खोआरि आदबजों बिराद गेदेर गेदेर दुब्लियाव बे आबादफोरफोरखो खेबसेनो जौसे बिगा नैजौ बिगा हायाव मोनसे रोखोमनि आबाद मावनाय बेबाय दि आबाद मावनायखौ जों गेदेर आबाद होननानै बुंनाय जायो आरोना आरो फिसा आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बा जाय हादोराव हानि अनजिमाया खम बेफोरबायदियाव टारमाने फिसा आबादखौ मावनाय जायो आरो बांसिनै फिसा आबादखो जोङो माने ओ ट्रेडिसेनेलि बा जोङो बेखौ दोरोङारि बि थिंजोनो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना बे गायनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै जेरैबायदि साहा बिलाइनि आबाद गयनि आबाद